खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ
औ औ दे नोंथां बुंनो हागोन दे
ओ जोङो दायो ओ मिथिंगानि सायाव रायलायगोन नोंथां।
औ जायो नोंथां।
गिबियावनो नोंथाङा ओ मिथिंगानि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
अ दा मिथिंगानि सायाव जोंहा दाज जोंनि जायगायावथ' दा दैज्लां बोथोर होननानै जों मिथियो नोंथां। दा जोंहा गोबां अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनाय एखमब्ला बेबायदिनो बोथोरा सोलायनाय जाबाय थायो। दा जोंहा दैज्लां बोथोर हिसाबै अखा मोननाय हिसाबै जोंहास गोबाङैनो जोंनि आबहावा याव माने आबाद मावनो थाखाय खाबु मोननाय जोंहा मोनसे राहा दङ। जायखौ जोंहा माइ गायनाय मबेबा मोनसे आबाद मावनायफ्राव जोंहा दैनि गोनांथि जायोब्ला अखानि दैजों जों मावनो हायो नोंथां। दा आबहावाया बेबायदिनो मिथिंगायाव सोलायदाय फैबाय थायो जाय एखमब्ला जोंहा सानदुं दुङो एखमब्ला अखा हायो। दा बेफोरो जाबाय बोथोरनि सोलायनाय। दा नोंथां जोंनि गामि ओनसोलावथ' जोंहा गोबाङानो खामानि मावनाय ओरैनो जेनेबा हमनानै ला आ आबाद मावनाय सोरहाबा अबावबा माबा मोनसे दाबसे जायगायाव खामानि मावहैनाय। बेखायनो सोरहाबा बोथोर खौ लानानै मिथिंगाफोरनि सायाव जो अखाखौ लानानै सोरहाबा सान्दुं खौ लानानै उसुबिदा बेबायदिनो ओ गाव गावबा गावनि मोनसे ओ फसन्दनि माबा बाथ्रा थायो जाहैब बाय नोंथां दा नोंथाङा माबायदि बोथोर खौ मोजां मोनो नोंथां?
ओ आंथ' ओ अ ओ गोजां बोथोरखौनो मोजां मोनो नोंथां अ
औ औ औ दा नोंथां गोजां बोथोर हिसाबै जोंहा आरो नै बिदिनो गाननोबो जोमनोबो गस्ला गुदुं सोरहाबा गैयाब्ला सोरहाबा बेबायदि गोजांनायनि सायाव सोरहाबा आंहा गैया इफोरबायदिबो जाहैयो नोंथां। दा बेफोर गासैबो बोथोर मिथिंगानिनो आरोना नोंथां। दा जोंहाथ' जोंनि जायगायाव बोथोर होनोबा गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर ओमफाय माखासे उदां दुफां बोथोरफोर दं नाथाय जों मेजर लि गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोरखौल' मिथिनाय जायो बांसिनानो नाथाय जोंहा बोथोरखौ जोंनि बर'आवथ' द बा द'था बाहागोआव रानदों नङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोर, मेसें बोथोर, दुफां बोथ बोथोर, उदां बोथोर, गोजां बोथोर, गोलोम बोथोरनो नाथाय जोंहा गोलोम बोथोरा सय मास आरो गोजां बोथोरा सय मास बेखौनो मिथिनाय जायोना नोंथां। बाखि बोथोरखौथ' जोङो बांद्राय मिथिया दा नोंथाङा गोला बिदिनो माबाफोर बुंनो सानगोन नामा मिथिंगानि सोलायनायनि सायाव नोंथां?
औ मिथिंगानि सायाव आं फंनैसो बुंगोन नोंथां। ओ गिबियावनो जोंहा अ जोंनि मिथिंगायाव सानथ्र' हायै दैमा-दैसा, हाजो -हाला, बिलो -बिलोमा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय।
औ नोंथां औ औ।
मिथिंगायारि नुथायावल' समाया जोंनि आसामा मिथिंगायारि नुथायावल' समायाना नङा।
औ नोंथां औ।
जेनेबा जों मुवाजों आबुं जानानै दङ।
औ औ।
सानजा एबा सानजा भारतनि मिथिंगायारि
औ।
रानि रानिया आसामानो होनजागोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
मिथिंगायारि मिथिंगानि गुवार बिखायाव थानाय माखासे जिब जुनारफ्रा जादों। मै, मोसा, मैदेर, सियाल, सैमा बेफोरनो आरो ओ जोंहा न'आव फिसिग्रा जुनार हिसाबै जेरै अमा बोरमा, मोसौ, मैसो बायदि बायदि आरो जोंहा जोंना आसामाव एबा आसामनि बिखायाव सानथ्र'हायि बेसेन गोसा ओ दंफांनि बेलायाव दंफां दंफांफोर दङ जोंहा।
औ नोंथां औ।
साल, सनालु, गाम्बारि, सिगुन, दिथासाब खोदोम, खदाल, बायदि बायदि बेसेन गोसा दंफांफोर दोङ आरो न' नोंथां बेनि गेजेराव जोंहा ओ दंफांजों गोबां बिदिनो ओ न'लुनो हायो। दंफांनि न' लुनायो दंफांनि उन्दुग्रा सारफिला आरो दालां लुनाय हाबाफोरावबो जों दंफांखौ बाहायनाय नुयो। आरोफोर बिफांफोरखौ जों जोङो बेफोर बेसेन गोसा बिफांफोरखौ जोङो ओ ओ बेफोरो बेसेन गोसा बिबांफोरनिफ्राय जोङो आइजें आइला ओ बानायनानै फाननो हायो आरो ना नोंथां ओ जों जों आरो बुंनो हाबावो ओ सोम सोमलि दंफांजों सलाय खाथि बानायो होनना
औ नोंथां औ दा जों औ नोंथां औ।
दे बुं नोंथां।
दा नोंथांनि बुंनाय बायदिनो दा मिथिंगा होननानै मिथियोब्ला जोङो बिदिनो दंफां लाइफां बिफां जिब जुनार बिफां लाइफां गासै बोथोर माबायदि दैमा दैसा गासैखौबो जिब जुनारफोरखौ लानानै जों मिथिंगा बुंगोन नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो मिथिंगायावथ' जों जिब जुनारफोरनिफ्राय अबेबा माइ आबाद बोथोरनि बे सोलाय नाय दंफां-लाइफां गासै दैमा दैसा गाससिबो जोंनि थाखाय गोनांथि दङ नङा होमबा नोंथां दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जों बिफां-लाइफां बिफांनिफ्राय जों गोबां सि गोबां मुवा बेसाद जों मोननो हायो दा जानायनि बेलायाव जों आदार जा जाग्रा आदार बेफोरखौबो जों मिथिंगानि निफ्रायनो मोनो जा जोङो बाहायनाय गस्ला जि जोम गाननाय जोमनाय गासैबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो नाथाय बेफोरावबो बानायनायनि थाखायल' मोनसे गाव गावाबागावनि थाखाय मोनसे प्रसेस दं नङा होमबा नोंथां दा जे नों होननाय बायदिनो नोंथां होननाय बायदिनो दा सिमलि खाथि माबा सिमलि दंफां मानोबा दंफांफोरनिफ्राय जों गोबां जेनेबा सलाय खाथि बा माबा मोनसे दालां न' बायदिसिना जों बनायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ दा बेफोर गासैबो जोंनि मि थिंगानिफ्रायनो मोननाय आरो नोंथां दा जोंहा बेफोरबायदिनो जोंनि थाखाय दंफां लाइफाङा जेरै गोनां जिब जुनारफ्राबो ओरैबायदिनो गोनां दा जानाय आदारनि थाखाय जोङो ओ सोरबाबा जि बेदर जायो सोरबाबा ओ मैगं मैलाल' जायो दा गासैबो बेफोर मिथिंगानिनो बाहागो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो ओ दा जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायबो थाव बानायनाय बा मुलि माबा मोनसे जोंनि लोमजानाय साजानायनि थाखाय मुवा बेसाद जा नांगौ बेफोरखौबो जों मिथिंगानि बेफोरनो मोनो दा जों डाइरेक्टलि जों बुंनो हायोदि मिथिंगायानो जोंनि सम्पद नङा होमबा नोंथां जोंनि सम्फद जोंनि गोनांथि जा गोनांथि जोंनो जा नांगौ बुस्थु गासैखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो दा नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि बेसेन गोसा मुवा बेसाद दं जाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो नोंथां
जोंनि साखिना
औ नोंथां औ
जोंनि जायगाखि बुङोब्ला जोंहा जोंनि जायगाखि बेफोरनो आं दानि बुंलांखाबाय ओ जोंनिखि बिदिनो तिथासाब आ साल सिगुन ओ सालाथ' ओगु बहुत खम माने जि सिगुन बेफोरखौ ओ थिथासा बिदिनो गाम्बारि ओ बिदिनो ओ सोमलि बेफोरबायदि बिफांखौ जायनाखि बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
बेफोरनि अनगायैबो ओ नोंथाङा औ
दाज दा जोंनिखबो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो गासैबो दंफां बेबायदिखौ मोनो नाथाय बेसेन गोसा हिसै जों दा सान्दै बांसिन सिगुन दंफां बा बिदिनो सिदा दंफां ऐफोरखौ एसे मिथिनाय मोनो आरो नोंथां आरो गाम्बारि दंफांफोरखौथ' जों गोबां मोनो बेखौ जोङो बिदिनो न'नि दरजा खिरखि बानायनाय बायदि खामानियाव बाहायो दा बेनि अनगायैबो नोंथां जोंहा मुलि हिसाबै जोंनि बे मानास मानास ओ हाग्रामायाव गोबां दंफां लाइफां दंना नोंथां जोंहा ओ बेफोराव जों गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसाद जेरै जोंनि मुलि बानायनायनि थाखाय जा नांगौ बुस्थु बेफोरखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां जोंनिख नङा होमबा औ दा थिग बिदिनो बेसेन गोसा सम्पद हिसाबै जोंहा जिब जुनाराबो दा नोंथाङा जोंनि बे मानास साइडआव माबायदि जिब -जुनारा बेसेन गोसा बेफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां मानास हिसाबै जोंहा नेसनेल पार्क होनना मिथियो जोङो
औ नोंथां औ
बेफारखौ जोंहा गोबां बिदिनो बेसेन गोसा जिब हिसाबै जोंहा गान्दा दङ होनना मिथियो बिदिनो गान्दा दङ गान्दा, मैदेर ओ मोसा मै हाग्रानि अमा बिदिनो माखासे बिदिनो माखासे बायदि बायदि बेसेन गोसाखौ दङ होनना जों मिथियो ओ बेनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो नामा नोंथां
अ नोंथां ओमफ्राय जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनोबां गोबां बेसेन गोसा दङना जोंहाथ' दा नोंथां जोङो थाव बानायोना नोंथां आं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथां थाव बानायनायनि या जिब -जुनारनिफ्रायबो बानायनाय होननाय जायो नोंथां बे नंगौना नोंथां एसे बुंनो हागोन नामा
ओ थाव बानाय
औ जाग्रा थाव बा साबोनफोर माबा मोनसे बेबायदिनो थावनि मुवाफोर बानायोना जाय कम्पानिफ्राव बाहायो बेफोरखौ जिब- जुनार फ निफ्रायबो मोनो बुङो नंगौ ना नङा नोंथां बियो
थावखौ आङो ओ नंगौना नङा बेखौ आं बुंनो हानाय नंलिया
औ नोंथां दे जेबो नङा दे खोनानाय बायदिब्ला बेबायदिमोन आरोना नोंथां बेखायनो आंबो नोंथांनाव सोंदोंमोन औ दे नोंथांमोन
हबा नोंथां नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां औ -औ नोंनिफ्रायबो गोबां साबायखर बावहरबाय नोंथांनोबो